नोंथां खोनादों नोंथां औ।
आदसा नोंथां आं बे समाव नोंजों ओ फन हरनायनि जाहोना जाबाय दा आं नोंथांजों दान्दिसे सम ए आइ नि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां हागोन।
दे दे। बिदिबा आङो ए आइ नि सोमोन्दै एसै नोंथांजों सावरायनोसै आं इदिबा जागायनोसै।
ओं दे।
आ आ दा नैबे समाव नैबे जोंनि बे ओनसोलाव बा बे जोंनि बे हादोराव दा ए आइ नि जुग जाबाय जोंनि हादोरावल' नङा बेयो ओ गोबां हादोरावनो गोदोनिफायनो सिगांनिफायनो ओ ए आइ इउ सो सोलिबोदों खिन्थु जोंनि बे हादराव बारा गोबाव जायाखै आरो ए आइ सौफैनाया ओ दा बे ए आइ आ ओ जोंनि बे ओनसोलाव ओ मोजां खामानिखौ बाहायनायखौ नुदोंना गा गारजि बाहायनायखौ नुदों नोंथाङा एसे फोरमायगोरनो हागोन नामा?
दायो ए आइ आ मोजां बाहायनायखौबो नुदों आङो नुनाय
औ औ।
माने ए आइ नि गेजेरजों जोङो दा जाय जायखौ जों गामि बिथोराव थानायफोरा मिथिया आं बेफोरबायदि मिथि नायखौ जेनेबा जाय जोङो माखासे सोदोबफोरखौ मिनथिया बे सोदोबफोरखौ जेनेबा ए आइआ फोरमायना इजि इजि एबा गोरलैयैनो फोरमायनानै होनायखौ आङो नुनो मोनदों आरो।
औ औ
ओमफ्राय आरो बायदिसिना जेनेबा जों खामानि जाय खामानिफोर एबा बिजाब फरायनायावनो होन माखासे बिजाब फरायनायावनो आरो जेनेबा जों माखासे एनसार बा फिननायखौ मिनथिया बे फिननायफोरखौ एआइआ अवान सेकेणड बा टु सेकेणडनि गेजेरावनो जोंनो फोरमायनानै होनो हादों आरो जों माखासे
जाय खामानिफोराव जोङो माखासे बुस्थुफोर बा माखासे गोनां बेसाद न'खरनि मायबा बुस्थु बायो
बा गाज्रि जायोब्ला बे गाज्रि जानायफोरखौ जोङो माबोरै फाहामनांगौ बेखौ ए आइ आ जोंनो
ओ‌ एक सेकेण्ड बा दुइ सेकेणडनि गेजेरावनो फोरमायनानै होयो। बेफोरफोरनि थाखाय आंनि आइ खौ मोजां मोनदों आरो। नोंसिरनिथिं ओरैनो इआइ ए आइ आ माबायदि मुलाम्फा होदों बा खहा खालामद बेनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोन? हागोन नामा? औ औ खोनादों दे
ए आइ आ ए आइ आ ओरै बायाददि ओ मोनसे बुस्थु बियो जायखौ जोङो बाहायनो रोङोबा ओ सुबुंनि जिउआव बिराद हेफाजाब होयो आरो। आरो ए आइ खौ जाय। मोजां बाहायदों ओ बिथांमोना बिथांमोना एसे मोजांखौनो खामानियावबो बाहायनो हादों आर जा जाय बिथांमोना गाज्रियाव बाहायदों ओ बिथांमोननि ओ बे साननाया बाहाय बाहायनाया गोरोन्थि होननानै आं सानो आरो। मानो होनोबा एआइ‌ आ मोनसे ओरैबायाददि बुस्थु जाय बुस्थुखौ नोङो। नुफेराखै जाय बुस्थुखौ नोङो सिनाया बे बुस्थु
नंगौ एआइ या नोङो खोन्थायो आरो दा जोंङो हमनानैब गुबुन
जोङो बेरायहैयोबा जों नुयो जे। ओ सोरबा सासे अबेबा मोनसे जायगायाव थांनोबा जों गारि गाखोयोबा जोङो। ओ गुबुन हादोरनि खोथाखौ आं बुंदों। मानो होनबा बेहाय खुनु द्राइभारबो थाया खुनु मानसिबो थाया आरो बेखौ इ टाया नो लाङो आरो एआइ आनो नों अ थांगोन नों खौल बुंनांगौ ए आइ आनो गावनो हारसिं द्राराइभ खालामगोन नों अबेसिम थांगोन बेखौ एआइ आ मिथिनानै नोंखौ लाखिहैगोन माने जायगासिम। बेबायदि खौ जोङो गुबुन हादराव नुयो आरो। आरो बेल' नङा ए आइ आ ए एआइ आ रैबायदि मोनसे आरो हेफाजाब होबावो जाय बुस्थुखौ नोङो। ओ सा मोसे मावनो हैखौ नोंनो एक सेकेणनो होनो हायो आरो। जेरै' नोङो माबा मोनसे साख्रि मावो बे साख्रियाव नों जुदि ओ सुथि लानो बा नों माबा न'खराव माबा मोनसे जादोंबा नोंथ' ओ एप्लिकेसन बा आर'जलाइ देरनांगोन नङा होमबा। औ दा। बे आर'जलाइखौ सोरबा बायदिया माने एसे कनफिउस जायो आरो। मा टाइपनि लिरगोन माबोरै लिरगोन बेफोरबायदि जायो आरो। दा नोङो ए आइ ए आइ जों जुदि लिरोबा ए आइनो नोङो। मानि थाखाय आरफेले नांगौ। बा नो सुथि लानायनि आर'जलाइनांगौबा नोङो। जास्ट टपिकखौल' लिरना होनांगौ आरो होमबा नों ए आइ आ नोंनो ओ नोंनि बे ए घनटा दुय घनटा लानाय खामानिखौ एक सेकेणडआवनो नोंनो लेरना होगोन आरो। आरो बेल' नङा ओ जा। जेरै' नोङो माबा मोनसे खामानि मावनो नागिरदों हमना ला नोङो ओ नोंनि फट'खौ नोङो इदिट खालामनो नागिरदों आरोखि दा नोङो। इदिट खालायोबा नोङो मबाइलाव ओरैनो खालामोबा नोङो। टाइम लायो खिन्थु ए आइ नोङो फंसेल' लिरना होनांगौ ससेल टाइफिं खालामना होनांगौ होमब्लानो ए आइ आ नोंनि ओ उननि पिकचारखौ सोलाय होनो हायो बा ओ नों नों खौ जायगायाव दोननानै बा नोंनि साखाथियाव बिदिनो हाजो बिफां लाइफां बायदि दिसिनाखौनो ए आइआ लगायना होयो आरो आरो ए आइ आ ए आइ आ दा जोंनि थाखाय बा ए आइआ मोनसे से ओ सुबुं माहारिनि थाखाय ओ मोनसे हेफाजाब। होग्रा मोनसे एप्स बियो ए आइ नङाब्ला दा गोबां मानसियानो माने माखासे ओ खामानिफोराव हास्लाबा हास्लाबा जायो आरो रो दा नोङो आरो ए आइ खौ नोङो ओ बाहायनो रोंबासो बाहायनांगौ बाहायनो रोङाबा खिुनथु बियो ओ मानसिनि नाव बिराद खैफोद लाबोयो आरो दा नों हमनानै ला ओ मोनफ्रोमबो खामानिखौनो नोङो ए आइ जोंबो मावनो हाया। जुदि नोङो गासिबो खामानिखौ नोङो ए आइ जों मावोबा अब्ला बेै सुबुं माहारिया बादुला महर जालांगोन आरो रो मानो होनना बुङोबा नोङो नोंनि रोंगौथिखौ नोङो बाहायला गासिबो खामानिखौनो नोङो ए आइजों मावनो सानोबा बियो गोरोन्थि दिगदार जागोन आरो जायनि थाखाय नोङो ओ मोनसे फटक बानायनो थाखाय नोङो मोनसे स्किल कम्पिउटार स्किलनि गोनांथि जायो। नालाय दा नोङो कमपिउटार स्किलजों नोंनि रोंथिखौ नोङो बाहायालासिनो ओ ए आइ जों जुदि मावबाय थायोबा बिनि स्किल बिनि रोंखा नाय माखासे ओ बे रोंनाय गावनि सम्पति होननाय जायो जों जायखौ खौ बेफोरो गोमालांनो हमो आरो। थिग बेबायदिनो ओ ए आइ खौ नांगौ समाव बाहायनाया आंनि थाखायबा मोजां ओ इमारजेन्सि
इमारजेन्सि समावल' बाहायनाय आंनि थाखाय
मोजां जागोन नामा आं बेखौ सानो आरो मानो होनोबा मोनफ्रोमबो खामानिखौ ए आइ आव जुदि जोङो बेबायदि ए आइ खौल' मावहैयोबा गावनि माखासे रोंगौथिफोरा लासैनो गोमालांजोबगोन नामा बेफोर बायदि सानो आरो। ओ दा नोंथाङा आरोबाव ए आइनि नो सोमोन्दै माबाफोर दंबावबा फोरमायला एसे।
ए आइ होनबाथ' जेनेबा जाय दसे सम दसे सम मानो एक सेकेणड दुइ सेकेणडनि गेजेरावनो गासैबो जेनेबा बा जाय रोङै जायखौ जोङो रोङा बेखौ जोंनो ए आइ या खिथायो मायावबा बेरायहैयोबाबो जों लकेसन आनदायोबा जोंखौ बे ए आइ या बोरै थांनांगौ बोरै मानांगौ बेखौ जोंनो एक सेकेणडनि गेजेरावनो फोरमायना होयो। आरो मायबाफोर जों मिथियाबा जे जेनेबा बे मा बुस्थु बै मा बुस्थु
जेनेबा जोङो कनफिउस जायोबा आरो ना बुस्थुखौ सिनायनायाव जोङो कनफिउस जायोबा जों जोंनो बेखौ आइ एक सेकेणड बा दुइ सेकेणडनि गेजेरावनो फुरा क्लेयार फिकेसन एबा गासिबो बिनि गुमुरखौ फोरमायनानै होयो बिनि था खाय आं ए आइ खौ मोजां मोनो आरो।
औ औ औ दा ओ नोंथाङा ए आइ खौ मोजां खामानि याव बाहायोबा बिराद मोजां जायो नङा होमबा नोंथां? औ ओमफ्राय जाय सुबुंफोरा गारजि गारजियै बाहायदों बिथांफोरनि सायाव नोंथाङा ए आइनि सोमोन्दैयैनो माबा बुंगोन नामा?
औ नोंथां बुंजायो ए आइ होनबाथ' जाय मानसि
जाय जेनेबा जायनि थिंकिंआनो जेनेबा बिनि साननाय फाव फैसनानो गाज्रिखा बे मानसिफोरा ए आइ याव आरो गाज्रिखौ बाहायोबा बे मानसिफ्रा गाज्रिसिन जागोन एबा फाग्ला
औ औ
बिदि जागोनखौ आं सानो आरो जेनेबा ए आइ याथ' एक सेकेन्द दुइ सेके न्डनि गेजेरावनो गासिखौबो फोरमायना होनो हायो नालाय जुदि बे मानसिया गाज्रि बाहायोबा बे मानसि सिया बांसिन गाज्रिन जागोनखौ आं नुहरो आरो
औ औ औ दा ओ आंनि नोजोरावबो बेनो ए आइ आ मोनसे माने ओरैबायदि जाय बुस थुखौ जों नुेराखैनो जाय बुस्थुखौ जों खोनाफेराखै बेखौ जोङो ए आइ नि जोहै नो नुयो जेरै जों बबेबा दसे ओ गोजान जायगायाव जुदि माबा मोनसे ओरैबायदि ओरैबायदि थांबाय जोङो हमनानै ला जोङो लामाखौनो आनन्दायबाय खिन्थु जोङो ए आइनाव सोंबा ए आइआ दडायरेक्ट खोन्थायो आरो बेफोरबायदि होननानै जों मोनसे जाय गानि सोमोन्दैखौ सोंनोबा जों ए आइनावल' सोंनांगौ अब्ला ए आइ आनो आ फारि फारि खोन्थाखायो बे आरो दा ओ जोंनि नोजोराव ए आइआ ओ इ आइ फैनाया मोजाङानो जादों आरो ए आइ नि थाखायनो जों माखासे ओ बा मिथियै बुथुखौबो जों मिथिनो हादों माखासे ओ खोनाफेरै बाथ्राखौबो जों जोङो सार्च खालामनानै नुदों ए आइ नि थाखायनो दा ए आइ आ जुदि बेबायदि सोलिबाय थायोबा ओ माखासे सुबुंफोरनि थाखाय ओ जौ जौगानायाव मोजांङैनो हेफाब होगोन आं बेखौ नुयो आरो
आरो लोगोसे ओ ए आइ खौ जाय बिथांमोना गाज्रियै बाहायदों बे बिथांमोननिफ्राय बिथांमोना ओ मा फोरोंनो सान्दों मा जानो सानदों बेखौ बिथांमोनासो मिथिसिगौ नङा होमबा
औ दा जो
दा नोंथां नै
औ
समाबो जाबाय नोंथां समनिबो आंखाल आरो आङो गो नोंथां बे समाव नोंथाङा जोंनि सोमोन्दै सदयै
सावरायनो थाखाय नोंथांखौ ओ बे समाव रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय
उम गोजोननाय था थाबाय नोंथाङा आंबो औ नोंथां औ